हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादो मा खालामगासिनो नोंथां?
आं दङ नै सिखारनायानो बारा गोबाव जाखायाखैना आङो
अ ओंखामफोर जायाखै नामा दाबो?
ओंखाम जाथवाखै दसे थानानै जानोसै।
अ मा होनदों?
दसे थानानै जानोसै होनदां। नोंथाङालाय मा खालामदों ओरैनो दायो
ओइ जोंना दिनैयो माबानि सायाव सावरायनांगोन जों गारिनि सायाव जोङो बेसे बेसे नोंसिनाव माबायदि सलायै? बेनि सायावनो जोङो ओरैनो सावरायलाबायनोसै दिनैयो।
आ गारिनिस याव ना नोंथाङा एसे बुंफोरना होग्रोदो
अ जोंनाथ' गारिया गोदो गोदाय जोंनि गामि खाथियाव गारि मोनामोन आरो दाथ' न'निफ्रायनो जोङो गाखोना थांनो हायो गोदो जोंना गामि बि थोरमोन नालाय दा इसेबां बिदि नंला माने गोदो माने गारि भाराफोरो गारि भाराफोराबो खममोन आरो गोदोनि समाव दाथ' बांसिनबो जाबावबाय होमबो गोदो बांसिनै खा गारिखौ जोङो नांगौ समाव मोनामोन आरो दा जोङो बांसिनै नांगौ समाव माने लेंहरबानो मोनला बायो आरो दा गारिखौ। दामफोराबो जोंना दा बिदिनो एसे मा होनो टेन किल'मिटार थाङोबानो पनसास बिदिनो बायदि बायदि सोरबा सोरबा बाराबो लायो आरो नोंसिनाव बोरै नोंथां?
गारि सालायनाया ना
औ औ
गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गोदोथ' गारि गारि मथर गैयिनि थाखाय गारि मथर खम जानायनि थाखाय जोंनि एरियायाव गोबां प्रब्लेमाव आरो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया बिजनेसानो होन होनबा जायखिजाया बबावबा थांनाय खामानिया गारि मथर बायदि एसेबां पिदाव थांनो हाया एसे गारि जाजोबबाय नालाय गामिफ्रावबो गारि गोबां दंसै अबावबा टाउनफोर थांनोब्लाबो देन माबा मोनसे नांगौब्ला गोनां बुस्थुफोरग गोबां ओ बिदिनो आलासि जाहैनो ट्रेनफोर हमहैनो हायो गारिफोरजों थांब्रबनानै दा बेफोर इजि जाबाय आरो जोंनि जायगायावबो गारि म टल फारसे नायोब्लाथ' दा बेफोर बिजनेसफोराव बिराद गोबां हेल्प खालामबाय आरो
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो बिदिनो माखासे मा होनोओ जों हाथाय बाजारफोरावबो दाना नांगौ समावनो मोनो मोन आरो गोदोनि समावथ' जों मोनामोन साइकेल बा माबा मोनसे गराय गारिफोरजोंसो जों लांनानै हाथायफोराव थांनो गोनां जायोमोन आरो बै गोदोनि समाव गारि गैयि समाव
गारि मथर थानायनि थाखाय न'खरनि नांगौ जानाय म माबा मोनसे बुरजा बुरजा मालफोरखौ लाबोनो हानाय जाबाय। दा बेफोर थानायनि थाखाय दा बेफोर गोरलै जानानै फ दा ओरैनो नोंथांङा एसे फोरमाय दो गोदोहाय गारि मथर गैयिफ्राव माबाफोर ओ जोंनि मानसिफ्रा माबायदि प्रब्लेमजों थायोमोन बेफोरखौ
औ नंगौ नोंथां माने गोदो ओरैबायदि माबामोन माने गोदो ओ जि मोनसे जायगायाव थांनो गोनांबाबो जोंङो ओ सम बायदि टाइमाव मोनहैयामोन जों गारि गैयिनि थाखाय जुदि जों साइकेलजों थांङोब्लाथाय गोबावै बबेबा मोनसे जायगायाव थांङोब्ला लेड लायोमोन आरो नांगौ बायदि जोंङो सालायना थांनो हायामोन जुदि गारि मोनोब्लाथाय नांगौ बायदियाव जोंङो सहैयोमोन गोदोनि समाव माने गारिया दंमोनब्लाबो बारा एसेबां अफार गैयामोन आरो आथिखालाव ओरैबायदि गारिनि अनजिमायाबो बांबाय आर बुंनो थांङोब्ला आथिखालाव मा होनो गारि बांनायजों लोगोसे थावनि बेसेनाबो बांबावबायसो बुंनो थांङोब्ला गारि बांनायनि बेलायाव आंङो माने बेखौनो सानबाय थादों माने गारि बांनायनि जाउनावनो थावफोराबो बारा जाबाय नामा बेखौबो सानदों माने गोदोनि समावथ गोबाङै जेंना जायोमोन जे बेफार फालांगि बायदि बायदि खामानियावनो माबा मा होनो जेंना सोमजियोमोन आरो आंनि आन्दाजाव बेखौ आंङो बुंगोन आथिखालाव जोंङो गोबाङै गारि मथर थानायनि थाखाय जोंङो हेफाजाब मोनग्रा जाबाय साबसिनबो जाबाय नांगौ समाव बेफार फालांगि खालामनायावबो मा होनो मोजां जाबाय अबावबा दाबसे जायगायाव थांङोब्लाबो जोंनो थाबैनो थांनानै बा नसिम थाबैनो फैफिन हायो गोदोनि